आबुं
उम नोंथांनिफ्राय एसे आइडिया लानोमोन।
औ दे बुं दे।
माबा आजिखालिनि बोथोरफोरा मारै सोलायगासिनो दं। अ दै बानाजों जायो माबा जायो बिनि बारै एसे आयदिया लदोंमोन नोंथांनिफ्राय।
अ दे आं फोरमायनो हागोन दे।
अ।
माने जोंनियाथ' दासान्दि माने। दैबाना बांग्रिं आरो जोंहा बारहुंखा बारनायखौथ' जों जाफ्लेबाय दायो दा। थ' दैज्लां बोथोर नङा होनबा दैज्लां बोथोरावथ' जोंना अ बां बांद्राय अखा हानायनि थाखायबो दैबाना जायो नङा होनबा आरो मालाबा मालाबा जोंनिया नैबे जोंनि खाथिनि हादोर माने भुटानाबो जोंना भुटान अरुणाचलाबो मा खालामो जोंना मालाबा मालाबा बिसिनि खैजाय बांद्राय अखा हानानै। जेनेबा दै जमा जायोबा जोंनि फारसे आगार हरदो नङा होनबा? बेनि जाउनावबो जोंनिया मालाबा समाव जोंना दै बानाया अखा हायालासिनोबो जायो बिसिनिफ्राय फैनाय दैनि थाखाय नङा होनबा जोंखिजाया बोहै बोयोना। आरो बेफोर जेनेबा जोङो दैबाना जायोब्ला जोङो माखासे सांग्रां जानो नांगौ। बेनो जाबाय जोङो जेनेबा दैबाना जायोब्ला जोङो जेसे हागौ एसे बोरि जेनेबा जाय जे जायगायाव दै लोमा बे जायगायाव जोङो थांनानै थाहैनो थानांगौ आरो जों जेनेबा हागौ मानि जोंनि जेसे दाउ अमाफोर थायोना जोंनि न'आवथ' बेफोरखौ जोङो गोजान जायगा बा बोरि जायगायाव बोखारनानै दोनहैनो नांगौ आरो मानो होनबा बिसोरखौ माने बोखा खारनानै लाङो बिसोरथ' खाथानानैसो दोननाय जायो मालाबा मालाबा समाव जेनेबा गो बिसोर खाबथानानै थायोबा मा जायो दैयावनो गोदोननानै थैयो दै मोन लोंनानै नङा होनबा थिग बिदिनो मानसि फोराबो जोङो माने माखासे सांग्रथि थानो नांगौ जायो दैबानानिफ्राय जोङो रैखा मोनोब्ला जेरै जोङो ओ दै बानायाव जोङो बे दैबानानि नांनाय दैखौ जोङो लोंनो नाङा। बेफोरनि जेरै जों दंखलफोरनि दै माबाखौ खुगा फोरखौ मा बायनानै दोननांगौ मानो होनोब्ला जोङो बे जेनेबा दै बानानि दैयाथ' गोबां रोखोमनि मैला बायदिसिना बेक्टेरिया बायदि-बायदि गासिबो ज' जानानै फैबायबाय ना बे दैखौ जों मोनलों ङोबा मा जायो जोंहा उदैयाव बेराम जोंनि देहायाव गोबां रोखोमनि बेमार खिनाय दडायरिया बायदि बायदि जायो आरो बिनि थाखाय जोङो दैखौ माबानांगौ आरो दैखौ गोग्गो दैखौ लोंनांगौ आरो। ओमफ्रायो जोङो बेनि अनगायैबो जोनेबा जोङो दैबानाफोरखौ जेला जाग गोन होननानै मिथियोना मालाबा मालाबथ' जोङो खौरां खौरांनि जोहै मिथियो। जेनेबा दैबाना जागोन मागोन होननानै एसेबाबोथ' जोंनो सिगांनो मोनथिहो हरखायो नङा होनबा आरो बेनि सिगां जोङो जेनेबा अखा हाबाय थाबाबोथ' जों दै लोमनाय मानाय खौ नुयोना अब्ला जों जेब्ला दैखौ बारायोनाय नुयो अब्ला जोङो जि हागौ एसे माने बोरि जायगायाव थांनानै थाहैनांगौ आरो आरो
बेनिफ्राय जोङो नावफोर थेला बानायनोना जोङो थे माबानि दैबाना जायोब्ला जोंहा थालिरनि फेला बानायनानै माने बेफोराव गा गाखोनानै थानांगौ थालिरनि फेलाफोर बायदिखौ दाननानै बेयो माने गोजावो नालाय गोदोआना बेथ'
ओम
बिदि दाननानै जोङो माने जिब जुनारफोरखौ खाबथानानै दोननो हायो आरो मालाबा समाव माने रिलि रिलि माबा खालामनो रिकिउस खालामनो थाखाय मा माखासे माबाफोर फैयोना जोंनिया बेसोर सो बेसो बिसोरजों माने गाखोनानै थांफानांगौ आरो गोथौ जायगाफ्रावथ' रैखा खालामनो फैयोना सोर खारनिफ्राय बिसोरजों ओमफ्रायो रिलिफ केम्पफोराव थाहैनांगौ आरो जेला दै रानो हेलासो जों न'आव फैफिननो नांगौ ओम फ्राय बांग्रिंखौथ' जोङो हरखाब मा -माला जाब्रबो जों बेखौ मोनथियाना? जेनेबा जों मालाबा बांग्रिं जा बांग्रिं मावनाय जायोब्ला जों मा खालामनांगौ जेनेबा जि टाइमाव बाव मावदों बे जायगायाव जेसे हागौ जों माने लांदां जायगाफोराव खारनो थानांगौ आरो न' सिंफोराव दंबा जोङो माने टेबोल सिं बा बिसना सिंफोराव हाबनानै थानो नांगौ आरो जाहाथे माने जोंना माबाफोर होसिनोबाबो माने जोंखौ डाइरेक्ट होसिना नङा होनबा बिनि थाखाय जोङो टेबोल सिंफोर बा
अ अ
जेनेबा खारनो हायोब्ला जोङो लांदां जायगाफोराव खारनानै थाहैनांगौ आरो बेनिफ्राय जोङो
बांग्रिं मावनाय समाव जोङो माबेबा दंफां सिं बा माबा सिं बेफोराव थानो नाङा आरो ओमफ्रायो जोङो जोंना आरो मोनसे दङ मिथिंगानिफ्राय जानाय जा माबा बारहुंखा नङा होनब्ला? बारहुंखायाबो जोंनिया मा होनो
जेब्ला जों अखा बांद्राय बारो हेला बारहुंखाखौ बारनाय नुनो मोनो नङा होनबा जेब्ला बारहुंखानि थाखाय जोंहा गोबां रोखोमनि खहा जायो आरो जेरै जोंनि मा होनो
जेनेबा बर'आव बारदै सिख्ला होनो ना?
औ औ नंगौ नोंथां आरो माने बिसोरो माने बारहुंखा बारोब्ला जोंहा माने बिफां लाइफांफोरा दालायफोरा बायसिनो आरो मा होनो दंफां लाइफां बिफांफोरा गुयो होसिनो मालाबा मालाबा समाव कारेन्टफोरखौ होसिनो नङा होनबा कारेन्टनि थारफोराव होसिनो आरो बारहुंखानि जाहोनाव जोंहा मा जानाय नुनो मोनो जोंनि न' थिं बायदिसिनाखौ माने बुखारनानै लाङो गय बिफाङानो होन जाय जेखि जाया गिदिर गिदिर बिफांबाबो बिसोरो मा खालामो थांजोबो बिनि थाखायनो जों बारहुंखा बारब्ला मा खालामनांगौ जेसे हागौ एसे जायफोराव माने जोंनियाव बारा नाङाबा होथेनाय जायगा बा एसे जायफोराव जोङो दंफांफोरा गुयि गोरा दंफां बेफोरनि माबायाव थानो नांगौ आरो जाय दंफांफोरा गुगोन बायदि बिनि सिङाव जोङो थानो नाङा बेफोर थायोबाथ' जोङो माने होसिनजायो नङा होनबा नोंथाङाबो एसे बुंदो नामा आंल' बुंगासिनो
अ आजिखालिनि बे माबाया मेजर प्रब्लेमा जाबाय बिफांनि बांसिन ग्लबेल वार्मिंखौथ' खोनादोंना
औ नंगौ-नंगौ औ खोनादों
बे बांसिन आजिखालि ग्लबेल वार्मिंआ जा जाबाय माने आथिखालिनो बोथोरखौबो नाय थान्दा बोथोरनिफ्राय थान्दा बोथोरानो फैला बांसिन गरमासो बांसिन फैगासिनो दं बे मोनसे ग्लबेल वारमिंआव मोनसे प्रब्लेम जागासिनो दं दाबो
औ
खोनादोंना
औ औ खोनागासिनो दङ
बेलेग बेलेग जोंनि इण्डियावबो दं जेनेबा एगजामपोल लानानै लायदो नों दिल्लीफोराव नाय जा गरम जानानै दं दा गुबुनमोना जेनेबा मुम्बखौ नायदों एक्जामपोल नाय दा रिसेन्ट मा जागासिनो दं फ्लाद फैगासिनो दं एसे सुनामि फैनो नागिरदों मुम्बाइआव मा होनो बे मेजर कारटआ जाबाय क्लाइमेट चेन्जेसनि थाखाय बोथोरा माला सोलायगोन रावबो मिथियाना
औ
बेलेग बेलेग चाइनफोरावबो नाय दाथ' देडलि ट्रफिखौ माबा फैदोंमोन बेयाव मेरला मानसिया थैलांदों बिनि थाखाय मोनसे माबा प्रिकसन लानांगौ बेकआप लानांगौ बिनि थाखाय
औ नंगौ
उनाव बिदिनो आरो मा
नोंथाङा जे बुंदों ग्लबेल वार्मिं जोंनि ग्लबेल वार्मिं मेन जानायनि रिजोनानो जाबाय जों माने दा जोंहा माने गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां बायदिसिना सिनाफोरखौ जों दानफायगासिनो नङा होनबा बेनि अनगायै जोंहा मा जादों जोङो दा जोंहा बिगियान मुगाजों लोगोसे जोंहा गारि जायफोरा पेट्रल फिउल बेफोरनि बाहायनाया बांसिन जागासिनो आरो गारि मथर गारि मथरा मा मा खालामो जोंनि आबहावाया माने बार मनडलाव जोंनो कार्बन डाइ अक्साइदखौ माने बि आगारनानै होयो जोंनि बिफां लाइफांफोरा मा होयो अक्सिजेन हो होयो नङा होनबा बिफां लाइफांफोरखौ खौ जोङो बांद्राय माने दानफायनानै टाउन सहर लुगासिनो बिल्दिं बायदिसिना खालामगासिनो नङा होनबा आरो बेनि अनगायैबो जोंहा फेक्टरि गोदान गोदान फेक्टरि खुलिगासिनो बेफोरनि बेनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै दाखोरफोराबो माने बारमडलाव माबानानै गलायनानै मा खालामो बारमनदलखौ गुदुं खालाम गुबुंले खालामो आरो जाय मुलुगनां दुंखावनाय जायखौ होनो जों ग्लबेल वारमिं बेखौ सोमजिहोयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा जादों जेब्ला माने
ग्लबेल वार्मिंआ माने जोंनि मुलुगा दुंखावो बा ग्ल'बेल वार्मिं जायो बेयो बेयो बांद्राय जायोब्ला जोंहा मा जायो जेनेबा जोंनि मा होनो बरफ जायफोरा जायगा बरफ जायगाफोराव बेयाव मा जायो बिदुं बांनायनि थाखाय बिसोरो माने आवलियो आरो आरो बेजों लोगोसे जोंहा लैथोनि दैया नोंथाङा बु खादों लैथोनि दैया बारायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा जाबावो बारण्डलाव जोंहा कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा गोबां जायो जायनि जाहोनाव जोंहा अजन लेयार जाय बुहुम बुहुमनि जाय बिदुंखौ बिदुंखौ साग बिदुं जाय माबायोना बेखौ माने लेयार अजन लेयारा जोंना होबथायो मुलुगखौ बांद्राय गुदुंद्राय जानाय बा बांद्राय गुसु जाय खालामनायखौ माने बे अजना अजन लेयारा माने जोंनिया होबथायो आरो नाथाय जोंना बांद्राय बार न्दलाव कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबां बांनायनि जाहोनाव जोंना बे मुलुगनाव दुंखावनाया जायो आरो बिनिखायनो जोङो बेफोरखौ होबथानो थाखाय माखासे राहा लानो नांगौ जों माने जेसे हागौ एसे जोङो मा खालामनो हायो बेफोर मिथिंगायानि मा होनो गुबुंलेनिफ्राय रैखा खालामनोबा जोङो माने जेसे हागौ एसे बिफां गायनांगौ बिफां दानफांनायखौ नाङा फाङा बिफां दानफायनायखौ खमायनांगौ आरो जोङो पेट्रल ज खारनाय बा डिजेल बायदिसिनाजों खार खारनाय बे गारि मथर सालायनायखौ एसे खम खालामनानै माने इलेक्ट्रिकजों खारनाय बा मटर गारिखौ बांसिन बाहायोब्ला माने जोंनि आबहावाया माने गुबुंनै जानायनिफ्राय जोङो रैखा मोनगोन आरो ग्लबेल वारमिंनिफ्राय
नोंथाङाबो एसे बुंदों नामा
बिदिनो मोनसे माबा मोनसे ग्रिन हाउस बानायनांगौ मोनसे
ग्रिन हाउस गेस एफेक्ट नोंगौ नोंथाङा थिखौनो औ
जेनेबा बे मोनसेल' थानाङा एभ्रि डिस्ट्रिकआव थानांगौ आसामनि आसामनिल' नङा बे खोथाया
औ औ माखासे एनजअ फोर बेफोरनि सायाव माने खामानि मावगासिनो आरो आरो जोंहा माखासे सोरखाराबो बेफोरनि सायाव माने खामानि मावगासिनो दं जेरै बांद्राय माने नायबिजिर संनायबो खालामगासिनो दङ आरो जेरै जायफोर माबाया मा होनो बा इन्डास्ट्रिफोरा बा फसंथानफोरा बांद्राय कार्बन डाइअक्साइद बा बां बांद्राय बिबांनि बिसोरो जायफोरा माने कार्बनडाइ अक्साइड हगारदों बेफोराव माने बन्द' खालामनो थिनदोंबा मोजां माबा माने जाय मोजां आगजुफोर बाहायनो थिनदों जायफोरजों माने कार्बन डाइ अक्साइदखौ खमायनो हायो आरो
उम
नङा होनबा।
औ नंगौ जेनेबा मेघालयआव दासो मोनसे रिसेन्ट निउस फैदोंना बेयाव जा माबानि फेक्ट्रिनिफ्राय गेस ओंखारदों
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङाथ' खोनाखादों
औ।
बिदिनो मोनसे बेलेग बेलेग माबा माबा हामो खिन्थु माबा लानांगौ गाससिनि थाखायबो आ मोनोन बेखौ उम प्रिकसन थानांगौ फिफां लाइफां नों गा-गायनांगोन गासिबो
औ नोंगौ
फिफां लाइफां नङा मोनसे माबा उम
गेसखौ मा होनदों हमथानो थाखाय ना मा होनदों?
अ जेनबा नों माबा बेलेग बेलेग थायोना मा होनोमोन बेख रथ उम
बुंनो
वाटार मेनेज वाटार मेनेजमेन्टबो खालामनांगोन नों जेनेबा नों दा दाथ फ्लाद जागासिनो दंना बेयाव बेयाव गाैबो मानि मानसिफोरा वाटार मेनेजमेन्ट खालामनो रोङा दैखौ मानि मेनेज खालामनांगौ जेनेबा आजिखालि दैयाथ इटानल मिथिखायोना इटानलजों मोनसे नो दं बिदिनो मोनसे
नोंथां जोंना समा जाबाय नामा? दोनथ नो हासिगोन दां
औ